हेलौ नोंथां
औ नोंथां,
खोनादोंना नोंथां? आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन,
औ,
ए आयदायानो जाहैबाय माइ गायनाय फुनाय बिनि सोमोन्दै,
औ,
ओ माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो- ओ जि माइनि जोलै बेखौ ओं सोमनानै लानाय जायो,
औ,
सोमनानै ओ दैजों सोमनानै जोंनियावथ' फुख्रि गैया, नालाय बेलेगफोरा फुख्रि बायदिफोराव सोमनानै दोनो जोंनिया ओ थौ दो गिदिर गिदिर बाल्थिं बेफोरबायदियाव सोमनानै दोनो माने मायखौ
औ,
बेनि उनाव, बोखांनानै दोननाय जायो बेनि उनाव- ओ जि माइ गायनो गोनां फोथार एबा दुब्लि बेखौ हालेवनानै लानाय जायो, गोदोनि समावथ' मोसौ हालजों नांगोलजों हालौवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बे हालेवनायाव अखा हायोब्ला अखानि दैजोंनो हालेवनानै फोथारखौ ओ हाब्रु गोनां ग्लेब ग्लेब बानायनाय जायो
औ
अखानि दै मोनाब्लाथ' बिदिनो जाम्फै नाला दैमा नङाबा फुख्रि बेफोरबायदिनिफ्राय दै लाबोनानै हालेवनाय जायो गो बेबायदियैनो हालेवनाया जाबाथाय खोथियाखौ फुनाय जायो फोनाय जायो सरि बावदो बेनि उनाव फोनानै एसे मास मोनसेसो दोननाय जायो आरो ना खोथियाखौ रानो थाखाय बिनि उनाव खोथियाया रानानै जेब्ला गायनायनि समफैयो होमब्लाथाय ओ माइ गायनो थाखाय दुब्लि फोथारफोरखौ हालेवनानै लाग्रोयो गिबियावनो फोथारखौ खननै खोनथामसो हालेवनानै मोजां खालामनानै लाग्रोयो गिबियावनो
औ
बिनि उनाव न'खरनि आइजोफोरा थांनानै खोथियाखौ फुहैयो खोथियाखौ फुखांनायखौ आखा खालामनानै बेखौ जाबनानै लायो जाबनायखौ बिदिनो खासि हाग्रा नङाबा ओ गय दनाखंनि बिगुर बेफोरबायदिखौ जिरनानै खोथियाखौ ओ मुथा मुथा खालामनानै खानानै लायो।
औ
बिनि उनाव ओ गासैबो खोथियाखौ फुखांजोबोब्ला बेखौ दै गोनां साया जायगायाव दोननांगौ जाहाथे खोथिया फुनाया राना बिनि थाखाय बिनि उनाव गायनो गोनां हाखौ हालेवनानै लानाय जायो हालेवनो थाखाय मोसौ नां मोसौ जों हालेवब्ला नांगोल बेफोरबायदि नङाब्ला ट्रेक्टरजोंबो हालेवो
औ
बेनि उनाव ओ हालेवखांनानै माइखौ फोथारा हाब्रु जायोब्लाथाय माइखौ गायनाय जायो माइखौ गायनो थाखाय गोबां मानसिफोरनि गोनांथि जायो माइ गायनो सोरबाया हाजिरा लायो सोरबाया ओ सावरि जानाय हिसाबै माइखौ गायो
औ
ओ बेबायदियैनो माइखौ गायनाय जायो। माइखौ गायखांनानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि गामिथिं माबोरै गायो फुयो
औ फोरमायनो हागोन नोंथां सिगाङावनो नों थाङा फोरमायनाय बायदि जोंनि ओनसोलखैबो गायो फुयो गोदोनि खान्थि बायदिसोह जोंना खोथिया फोनो थाखाय सिगांनो माइजलिनि गोनांथि जाग्रोयो
औ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलखबो बे सोलिबोगासिनो दं बेखौथ' जों सोलायनो हायो हाया नालाय नोंथां बिदिनो खायसे या ओ सिगांनि जि न'आवनो गायनाय माइ बेखौबो दोनो माइ ज्लि आरो खायसेया मुगाया गोदान जाबाय नालाय बिदिनो जि पेकेटनि मोनदों आथिखालाव बेफोरखौ लानानै खोथिया फोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां न'निनो माइज्लि होनो बा जोंना सिगाङावनो फाथो बस्थायाव खाथाबना दोननानै फुख्रि नङाबा बिदिनो दै थानाय जायगायाव हरनै हरथामसो गारसोमना दोनो बिदिनो हरनै हरथामसो गारसोमना दोननायनि उनाव न'आव गोरान हायाव बोखांना लाबोनानै जि नङाबा थास' बिलाइ बिदिनो बस्था बेफोरजों बाथा खुवा ओंखारजासिम खोबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि जाय बिदिनो खोमना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बा थाव खुगा ओंखारो अब्ला जोंना दुब्लिनि फारसे जायो। दुब्लि जि दुब्लियाव जोंना खोथियाखौ फोगोन बे जायगाखौ सिगाङावनो साफा खालामना लाग्रोनांगौ हालेवना लाग्रोनांगौ। बिदिनो हालेवनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना जोंनि ओनसोलखहाय गोदोनि बायदि मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला समजों लोगोसे से जोंनि ओनसोलखबो ट्रेक्टरजों बिदिनो ट्रेक्टरनि अनगायैबो जि हेन्दड ट्रेक्टर बेफोरजों हालेवनानै खोथिया फोनाय आरो माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंनाथ' हालौवनाय समावबो दैनि गोनांथि जाना दैनि गोनांथि जायो नालाय बेयाव ओ बेहाय अखानि दै मोनाब्ला जोंनि बिदिनो ब्लार मिसिं बेफोरजों दै रो गानानै हालेवना हाखौ फोमोनना लानायखौ नुगासिनो दं। बिदिनो जेब्ला हाया मोनो अब्ला बे सिगाङावनो बाथौ खुगा ओंखारनाय जि माइ बेखौ खेरखा नङाबा खादा जायखिजाया गावनि सुबिदा बायदि लानानै आखाइजों एसे एसे साराब फोनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जेब्ला फोयो फोखांनायनि उनावबो जोंना मोसौ बोरमानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय खोथियाखौ बिदिनो जोंनि ओनसोलखै नेट नङाबा औवानि माखासे होथेना दोननानै रैखा खालामना दोननायखौ नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंनाथ' खोथियाखौ फोनानै दोनब्ला ल 'जाया मानोबा मानोना खोथियाखौ मोसौ बोरमाफोरा जायोबा गाज्रि जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ‌।
खोथियाखौ जोंना फोखांनायनि उनाव नै माससोनि उनाव माइ गायनायनि महरसिम थाङो माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखौ बे सिगाङावनो फोना लानाय खोथियाखौ फुना लाग्रोजोबो आखा आखा खानानै
औ
मानो होनोब्ला गायनाय समाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया ओ बि दिनो माइ गायनायावबो जोंना जायगानि गोनांथि जायो नालाय सिगावनो जायगाखौ फोसाबग्रोयो बेयावबो आलि दाननाय होननाय दङ आलि दानोब्ला जोंना दै जमा जायो मानो होनोब्ला जोंनाथ' माइ गायनाय खोथिया फोनाय बेयाव दैनि गोनांथि जाथारो नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
ओंखायनो आलि दानग्रोनाय जायो सिगाङावनो बिनि उनावसो जोंना ट्रेक्टरजों हालौवो हालेवनायनि उनाव जेब्ला हाया मोनो अब्लासो बे सिगाङावनो खोथिया फु फुना लाखांनाया बेखौ हाजिरा नङाबा जि गामिनिनो आइजोफोरफोर बिसोरो ज' ज' बदल गाय रायलायनाय सावरि जालायनाय बिदि लोगो लालायनानै गायलायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
मानो होनोब्ला आथिखालावथ' जोंना हाजिराखौबो मोननो थांला । बिनि थाखायनो बांसिनानो न'निजों न'नि आरो गामिनि हिसाबै आइजोफोरा लोगो लालायनानै गायनायखौ बांसिन नुगासिनो दं आरो जोंनिखै । बिदिनो माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला माया ओ ब्रै मास बा मास जायो अब्ला जोंना बिदां ओंखारो ।
बिदिनो माइ बिदां ओंखार खांनायनि उनाव आरोबाव जोंना जेब्ला माइया मोनो अब्लासो जोंना मारा होनो होननायनि थायो हानांगौ थायो सिगाङावनो बिदिनो मोनफा मोनफा खामानि थाबाव आरो नोंथांजोंना । माइ गायखांनायनि उनाव आरोबाव बिदिनो जेब्ला मारा होयो अब्लासो जोंना माइखौ फोराननानै आरिनानै संना जानायनि थाखाय थियारि जाहैयो ।
औ ।
बिदिनो खायसे खायसेखौ ओ माइ मारा होनायाव जि गोदान मुगानि मेसिन ओंखारदों बेफोरजोंबो मारा होनायखौ नुगासिनो दं जोंनिखै गोदोनि समावथ' जोंना मोसौजों मारा होयोमोन । मानो होनोब्ला गोदोनि समावथ' आथिखालनि बायदि मेचिन ओ बिदिनो गोबां ओ सुबिदा जानाय बायदिसिना जन्थ्रफोर गैयामोन नालाय नोंथां ।
औ नोंथां ।
बिनि थाखायनो गोदोनि समाव एसे माइ मारा होनाया खस्थ'बो जायोमोन नाथाय आथिखालाव सुबिदा बायदियै माइ मारा होनायखौ गोरलैयैनो नुनायखौ नुनो ओ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां ।
बिदिनो माइ मारा होखांनायनि उनाव जोंना माइखौ फोराननांगौबो थायो । मानो होनोब्ला सिगाङावनो मारा होखांनाय उनाव फोरानानै दोनोब्ला उनाव बिदिनो सौवोब्ला जोंना साबसिन मोजां जायो जाहाथे उनाव बांद्राय खस्थ' मोना । सिगाङावनो मोजाङै फोरानना लाखोयोबा एम्फौबो जानो हाया होनो। बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलखै बांसिनानो हाना लाखांनायनि उनाव सिगाङावनो सान्दुं गोसा फिसा दुङोब्ला मोजाङै सानथाम सानब्रैसो फोरानना लाग्रोखानायखौ नुगासिनो दं आरो नोंथां ।
औ नोंथां ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय
औ गोजोनथों ।